हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथांसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय बावरो थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासेवग्रोननाय थाबाय नोंथां
औ अब्ला आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय औ आं नोंथांजों जे बर' हारिनि जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै एसे एबा सुंद'ै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो सम होगोनो हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथां आं संना खावनायनि बागै एसे फोनायग्रोनोसै आरोा नोंथां
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां
औ दा जोंहा बर'फ्रा जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा गोबां दोङो आरो नोंथां जेरै जोंहा अनला खारै सबायाइ नारजि नाफाम आरो लाथा आरो जोंहा जे ओ खाबथिंनानै एबा मुलियारिि महरनि मैगं जखौ जों हाग्रा बंग्रायाव खाारथिंनो जखौ जोङो जायो आरो जखौ जों खाद खारैबो बुङो औ दा आङो अनला खारैनि बेलायाव बुंनोसै जोंहा अनला खारै बानायनो जोंहा गिबियाव जोंहा माइरंखौ सोमग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो बे माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामनो ओ दिंखि एबा उवाल
औ औ
औ नाथाय आथिखाल मुगायाव नायनो थांब्ला जोङो दाना बिबदि दिंखि एबा उालखौ बार बुंला बांसिन दानिया जोंहा इलेक्ट्रनिक बुस जेरै ग्रगार बायदियाव गुन्दै खालामामनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथाङाव औ
औ आरो जोंहा अनलाखौ संनो जोंहा आरोबाव मोनसे गोनांथार मुवानो जाबाय जोंहा जेरै खारै नंगौ ना नोंथां औ मानो होनबा जोंहा खारै नङाब्लानो जोंहा अनला खारै संनाय जाया आरो
बेथ नंगौ
जोंहा अनला हारिखौ जोंहा गोबां मुवाजों जाजायो जेरै जोंहा गिबियाव जोंहा दाउ बेदरजों जाजायो साम'जों जाजायो
नंगौ नगौ
बेबायदिनो जोंहा औबवा मेवाइजोंबो जाजायो आरो ना नोंथां
औ औ
औ आरो जोंहा औवा मेवाइ औआ मेवायखौ जोंहा बानायनो थाखाय गिबियाव जोंहा जि औवा गोदोर एबा बुरखा औवा बुरखा औआनिखौसी जाय नालाय नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो जों गिबियाव थांनानै बुरखावानि जिं फं फेंखा जायखौ जोङो फुलि गोरलै ओंखारनायबो बुङो नालाय नोंथां
नंगौ नींथां औ
बेखौ जोङो दानना लाबग्रोनाय जायो।
औ औ।
बेखौ दानना लाबोनानै जोङो बेखौ मोजाङै एबा बेनि साहनि जि बाहागो जेखौ जों सु थानायखिनि बाहागोखौ जोङो मोजाङै बोखारनाय एबा साफा हामग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
औ बिनि उनाव जों बेखौ गोबा गोबा एबा फिसा फिसा महरनि जोङो दानना लानाय जायो।
औ औ।
आरो बेखौ जोङो खायफाया आसारबो बानायना जायो नोंगौ नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा सबाइनि बेलायाव जोंहा सबाइखौ गोबां मुवाजों जाजायो जेरै जोंहा साम'जों जाजायो दाउजों जाजायो। अमा बेदरजों जाजायो बायदि आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो जोङो अनला खारैनो बायदिनो जोंहा सबायखौ संनो थाखायबो बेयावबो जोंहा खारै नांगौ जायो।
औ औ।
औ आरो जोंहा सबाइखौ बर'फ्रा खायफाया बिगुरखौ हुख'नानै एबा बिगुरखौ मोजां सा फा खामनाबो जायो एबा खायफाया एबा साफा एबा हुख'आ लासि बो जायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा नाफामनि बेलायावबो जोंहा नाफामखौ नाजों बानायनाय जायो नालाय नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
औ। जोंहा बे नाफामखौ जोंहा गोरानैबो एवना जायो एबा खायफाया एसे दै होनानै एबा दै लावलावबो जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
औ आरो जोंहा नाफामखौ जे जोंहा जुमाय गिसि एबा जुमाय गोरान बायदिजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ औ।
औ आरो जोंहा दंबावो जेरै लाथा लाथा एम्फौखौथ' प्राय बयबो मिथिगौ जानो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
औ आं लाथा एम्फौखौ एसां एसेबां ओरै मिथियाबा आं लाथा एम्फौखौ ओ मैथाजों जानाय नुयो आरो। बिनि अनगायैबो आं गोरानै जानाय नुनो मोनदों आरोना।
नंगौ नोंथां औ।
औ। आरो जोंहा गोबां दंबावो जोंहा जेरै मैथा जोंहा मैथाखौ खान्थाल बेगर बायदिजोंबो जायो आरो। नाजोंबो जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आरोना आरो नोंथां जोंहा जि खाबथिंनाय मैगं जायखौ जों हाग्रा बंग्रायाव खायो आरो ना नोंथाङ बेखौ जों खारदै खारै बुङो। जेरै जाङा धलंफुर बुथा
औ औ
बाद्रिलात खिफि बेन्दों जायखौ जों पाद्रेलाताबो बुङो नोंथाङ औ। बायदि आरो ना आरो बेफोरखौ जोङो जि ना फिसाजो नानाय जायो जेखौ जोङो ना मावा होनो नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
औ आरो जोंहा खाददै खारै होनोबा जोंहा लाइ लाफा बायदि मैगंखौबो जो बुंनाय जायो जेराव जोङो खारै नांथारगौ जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ बेबायदिनो आत्सा गोबां ओंख्रि दंबावो नालाय नोंथां
औ
बिदिनो नोंथाङाबो बेफोर ओंख्रिफोरनि बागै एबा बोरै संनाय एबा बोरै जायो बि नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं
औ औ ओ थारैनो नोंथां नोंथां गासैबो बुंनाय बाथ्रायानो सैथोजोब जोंना बर' फोरा बेबायदिनो ओ मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जाबोनाय ओ रायजो आरोना नों थां जेरैहाय जोङो बर' सुबुंफोरा ओम मिथिं गायानो सोरजिनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौनो जोंना ओ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथाङ ओ जेरैहाय जोङो नोंथ थाङासो बुंदों जेरैहाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै औवा गाजा बा जोङो माखासे मुलि हारिनि लाइफ फां गोबां जेरैहाय जोङो पाद्रे लेवा ओ जारि बा जोङो जेरै नोरसिं बिलाइ ओ सरलिं बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ जोङो मुलि हारिनि हिसाबाव जोंना बर' हारिफोरा बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना जेरै सिब्रु बिलाइ बा मानलायनाय हारि हिसाबै जोङो जेरै ओ मा होनो जेरैहाय ओ लेहेलांसि बा जोङो दाउ फेन्दा बा जोङो मानदे बायदिसिना मैगं थाइगंफोरा जेरै दैयाव मानलायोना नोंथां बेफोरखौबो जोंनि बर' हारिफोरा संनानै जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना जेब्ला बैसागु फैयो अब्लानो जोंना बर' हारिफोराहाय ओ दिंखिया मैगं बा जोङो बेबायदिनो बायदिसिना मैगं जेरै जोंना बैसागु बोथोरावथ' एकस' एकथा मैगं खांनानै जायो मिथिंगायानो सोरजिनाय जेरै फुंखा मैगं ओ बायदिसिना गोखा गोखै ज' ल' बायदिमोनन्दनो जोंना बर' हारिया बेबायदि मिथिंगायानो सोरजिनाय मुवाफोरखौ जोङो जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना जेरै थास' थास'आसो जोंना गासिबो जाजायो नङा होमबा नोंथाङ जेरैहाय जोङो थास'नि बिलाइखौ बो जायो थास'नि देन्थाखौबो जायो थास'नि बिबारखौबो जायो बा जोङो थास'नि आथिं बा जोङो थास'नि बेदर बे गासैखौबो जोङो बर' फो ओ सुबुंफोरा थास'खौ जाजोबो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंना जेरैहाय ओ साम'जों सबाय बे साम'जों सबाइखौ जोङो मा बोरैहाय सङो बा माबोरैहाय जायो होनोब्ला गिबियावनो नोंथांनो ओ फोरमायग्रोना होनोसै नोंथां जेरैहाय जोङो साब'जों सबायजों संनोबोला गिबियावनो जोंनो साम'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नों थां ओ बे साम'खौ जोङो माबेयाव मोनगोन होनोब्ला जोङो बेखौहाय बाजार बा गलाफोराव गिबियावनो ओ बायनानै लायग्रोनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बाजार बा गलायाव मोनाबोला जोङो जेरै ओ न' खाथियावनो थानाय दैमा फोथार बा बिलोफोरावहाय थांनानै जोङो साम'खौ खननानै लायनांगोन आरोना नोंथां। ओ जोंनाथ' साम'आ गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना साम' गोलाव, साम' दानाय बा साम' गुसुं बेनि अनगायैबो जोंना जेरै गोदोर गोदोर साम' जायखौ जोङो एरख'नानै जायो। साम' लादाय बेबायदिनो जोंना दैयाव थानायाव गोबां रोखोमनि साम' दङ आरोना नोंथां। बेखौनो जोंना जानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो बेखौ खनना लाबोनानै जोङो गिबियावनो बेखौ जोङो हरसेनि थाखाय बाल्थिंआव दै होनानै जोङो सोमना दोनग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। ओ मानो सोंनानै दोनो होनोब्ला जोंना जाहाथे बेनिफ्राय बे ओ साम'हाय माखासे जानाय हाफोरखौ खिगारजोबो बेनि थाखा खाय जोङो गिबियावनो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननायखौ लाग्रोयो आरोना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बे साम'खौ जेब्लाना बे साम'आ साफा जागोन अब्लाना जोङो बेनि दाखोनहाय बा जोङो सोबनो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो बिनि खिथुखौ दानस'ग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेयाव माखासे बेनि सायाव गिरु बा जोङो लेथ्रा मुवा सिथाबनानै थायो नङा होमबा नोंथां बे खौ जोङो ओ नारें बिलाइबा जोङो माखासे गोखै मुवाखौ होनानै जोङो साफा खालामनानै लानांगोन आरोना नों थां। ओ साफा खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बे खौनो बेबायदि ओ सबायजों संनोबोला जोङो गिबियावनो सबायखौबो सोमनानै दोनग्रोनांगोन सोमनानै दोनखांनायनि उनाव दैखौ सुखांनानैहाय जोङो साम'खौ थाव सेरनानैहाय बा पियास मस्ला मस्लि होनानै जोङो गिबियावनो एवथमनानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावसो ए थ्रमनानै लाख्लांनानै जोङो ओ साम' जोङो सबायखौबो होनानैहाय आरोबाव दसे गोबाव एवनांगोन आरोना नोंथां। एवनायनि उनावहाय जोङो बेयावहाय ओ दै होनाय जायो। दै होखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव खारै होनाय जायो आरोना नों थां। मानो होनोब्ला जोंना खारैजोंसो ओ सबाइ ओंख्रिया जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि आ मस्ला बा संख्रि बानलुखौ होनानै जोंना सबायजों सामखौजों संनाय जायो आरोना नोंथां ओ जेब्ला बेयो मोनगोन अब्लाना जोङो बेयाव बर'निनो दोरोङारि मस्ला जेरैहाय खासिथारा बा दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जोंना ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव साम'जों समायखौजों जायो आरोना नोंथां।
थारै नोंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो सफैबाय अब्ला नंगौ नोंथां।
औ ओ थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथांसिम गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै जोब जोबां जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नोंथां। नोंथांसिम साबायखर थाहरबाय नोंथां। हेल' नोंथा।